नोंथां हेलौ खोनादों नोंथां। अ' खोनादोंना नांथां? औ नोंथा आङो नोंथांजों ओ मोनसे दोरोङारि फोरबो मागोनि बागै रायज्लायनो सानदों आरो नोंथां। औ नोंथाङा सम दङ ना नोंथां?
औ औ दङ नोंथां।
अ-अ-अब्ला ओ राय-रायज्लायनोसै नोंथां।
औ नोंथां दे जागायदो नोंथाङानो।
ओ मागो होनोब्लाथ' जों बय बो मिथिखायो नोंथां न मागोआ ओ मागोआव जोङो फिथा खावनाय ओरै बिदिनो भेलागुर खावनाय खौ जोङो बयबो मिथिगौ बेनिफ्राय जोङो मागो होनोब्लाथाय बिदिनो मागोआव जोङो बयबो ओ बै मागोनि जे सानसे सिगाङाव बे सानसे सिगाङाव जोङो हरावहाय ओ बेदिनो फिथा सावो। आरो बै सानसे सिगाङावनो जोङो फिथाखौ सोमनानै दोनो। दोननानै बेनि फ्राय जोङो बे फिथाखौ बेनि अखानायै देनाय जायो आरो नोंथां। औ देयोब्ला अब्ला जोङो बे मागोनि से खालारनि सिगाङावहाय
औ
मागोनि से खालारनि सिगाङावहाय ओ जोङो बेखौ ओ सावो।
औ
फिथाखौ बिनिफ्राय जोङो बै मागोनि से खालाराव ओ जोङो बे भेलागु जि भेलागुर बानायो नोंथांमोननिथिं मा होनो बेखौ मिथिया ओ ओ ओ भेलागुरखौनो होनो ना नोंथांमोननियावबो औ जोंनियावबो बेखौनो भेलागुरखौनो होनो अ बै भेलागुरखौ जोङो माने ओ गामिनि ओ रायजो राजाया गामिनि मोनसे फिल्डआव बानायो। ओमफ्राय बनायनानै बेखौ जोङो माबादो ओ बनायो नाराफोरदो बनायो। नारा ओमफ्राय जिगाब बायदिसिना होनानै औवा औवा होनानै बेखौ जों मोन थुजि महराव बानायो ओ बेनिफ्राय जोङो बेखौ बै ओ से खालार खालि सावनाय जायो आरो नोंथां माने बै ओ गोजाम बोसोरखौ जोङो बैखौ बिदाय होनाय
बिदाय होनानै औ औ औ।
औ ओ बेनिफ्राय बै जि खालि जोङो भेलागुरखौ से खालार खालि सावगोन नालाय से खालारनि हरनि सिगाङाव जोङो माने बाय बाहागि बयबो गामिनि उन्दै गथ', थेंग्रा सिख्ला, बोराय बुरै बयबो सयैनो माने बो थिसे ओ ओंखाम जायो आरो नोंथां।
औ औ औ।
हराव एसे खाना जायो माने ओंखाम जायो ओ फग जानाय होनो बेख खौ ओ बेनिफ्राय बिदिनो जोङो बै से खालार खालि फिथाबो सावबाय बिनिफ्राय फिथा सावनायनि सिगाङाव जोंनिफ्राय मोनसे फोथानाय दङ आरो नोंथां। ओ बे फोथायनाया आबै आबौमोननो फिथा बावनो नागिरनाय बा बाउनाय बेखौ जों गोथैसो बावनाय बुङो। बै औ बै बै गोथैसो ओ बै गोथैसो बावनो थाखाय गिबियावनो मानसिया जानायनि सिगां
उम
बै बै गोथैसो बावनो थाखाय फिथाखौ जोंङो ओ बिदिनो सुंख्रै होआलासेनो बा जेबो बाहायालासेनो जोंङो गोथारै माने खाव ग्रोनाय जायो आरो नोंथां गोथैसोनि थाखाय औ बिनिफ्राय औ औ गिबि सावनायखौ ओ बे फ्रायसो बै गोथैसोनो सावखांबासो बै मानसिया जानो थाखाय बायदिसिना एकदम फ्राय खोबानायनो हायो आरो जोंङो
औ नोंथां औ
ओ बेनिफ्राय फिथा एना बानायोबा जोंनियाव ओ जोंफो सरासनस्रायै थावनि फिथा बानायो ओमफ्राय एनथा एन्थाब फिथा बानायो बेनिफ्राय सिबिंनि लारु बानायो बेनिफ्राय नालेंखलनि लारु बानायो बेनिफ्राय जों एन फिथा होनोब्ला बेखौ जोंङो गिबियावनो माइब्रा माइरंखौ बानायनांगोन ओ माइब्रा माइरंखौ जोंङो सोमनानै दोनबाय बिनिफ्राय देबाय देनानै बेखौ जोंङो थाव थावनि फिथा बानायनोब्लाथाय बेखौ जोंङो दै होना दै एसे होनानै जोंङो बेखौ एसे नाग्लिनांगौ जायो नाग्लिबाथाय बेखौ जोंङो ओमफ्राय आखाइ दैसे लारु बायदि बानायनानै बुजाबना होनांगौ। बेनिफ्राय एसे दाब्ला दाब्ला महर लायो आरो नोंथां बेनिफ्राय बेयो बेखौ जोंङो थावाव सावनाय जायो आरो सारायखौ होनानै थाव गुदुङाव जोंङो बेखौ संनाय जायो अब्ला बियो थावनि फिथा जायो आरो नोंथां। ओ बेनिफ्राय एन्थाब फिथा होनोब्ला जोंङो बे एन्थाब फिथाइा अन गुन्दै जों जे माइब्रा माइरंखौ देबाय बेखौ जों अन गुन्दै बुङो नालाय बे अन अन गुन्दैखौ जोंङो बे नोंजों सारायावबो खावजायो ओमफ्राय मोनसे थौबो बाहायजायो जोंङो सोरबा सोरबाया हानि थौ बाहायो जेन बै फिथाइआ बे हानि थौआव सिथाबा नालाय बेनि थाखाय जों बे हानि थौखौबो बाहायो आरो ओ बेनिफ्राय बायदिसो जोंङो सारायावबो खावनो हायो सोरबा हानिथौ मोनसे बाहायो। बेयावबो जों खावो बिदिनो जों सारायावबो खावोब्ला बै अन गुन्दैखौ जों साराय गुदुङाव होबाय होनानै बिनिफ्राय बेखौ जोंङो एकदम गवालै गलै जोंङो एसे गल खालामबाय। बेनिफ्राय बेवहायनो सिबिं सिबिंफोरखौ जोंङो होयो। माबा माबि बिदिनो सिबिं होबाय बा सोरबा नालेंखर होबाय बा सोरबा मि थाइ गुरु होबाय बा सोरबा सिनि होबाय बि बिदिनो जोङो बेखौ मोनसे था बानायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय बे गुदुं जानाय एसे रानखांनाय महर जायो बेखौ जों थन्नानै होयो आरो थननानै एसे बुसथाबना होयो ओमफ्राय बियो एन्थाब फिथा जायो आरो नोंथां। औ औ बेनिफ्राय बेखौ जोंङो खावखांबाय खावनानै बिदिनो दोनबाय बिनिफ्राय गामिनि बाय बाहागिफोर फैबाय फैयोब्लाथाय ओ जोंङो बेखौनो आलासि महरै लिङो ओमफ्राय गामिनिफोराबो फैयो बेखौनो जोंङो मागोआव मोनसे फिथा जालायलायनानै ओ बेखौ जोंङो खालामो आरो नोंथां ओ सा लोंलाय लायै फिथाजों। ओमफ्राय बेनि न' बिनि न' थांलायनानै जोंङो बयबो आलासि जाहैलायो आरो नोंथां। ओ बेनिफ्राय बिदिनो जोङो बे मागो दानसेखो बिदिनो हगारहरो। बेनिफ्राय मागोनि बेै से खालाराव जोङो ओ बाय बाहागिनि गिदिर उन्दै बा गामिनि रायजोफोरनि गि दिर उन्दै बैसोगोरा सुबुंखौ जों उन्दै सुबुंफोरा खुलुमो ओमफ्राय बै बैसोगोराफ उन्दै सुबुंनो अननाय होयो आरो नोंथां अ
नांगौ नांगौ।
औ खोनादोंना नोंथाङां औ औ। औ अब्ला नोंथाङा नोंथांमोननि जे मागोखौ बोरैहाय एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन। ओ- नोंथां बुंनाय बायदियानो जिहेथु जोंनि बरनि बर'नि बर'नि थ' नङा जेनेबा बे जोंनि आसामनिनो मोनसे ओम बेथ' एखेयानो
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां ओ- जोंनाबो बिदिनो ओ- फुङावहाय दुगैस्रां लोबस्रां बेखौ भेलागुरखौ सावनाय जायो मागोनि से खालाराव ओमफ्राय आरो मोनसे ओ- मोनसे ओरैनो ओ- बाथ्रा दङ आरो जेनेबा
उम
जेब्ला जोंङो औवाखौ होना बे जिथु सोरगिदिं थायोना बेलागुरनि सोरगिदिं अरखौ सायो गासैबो गामिनियानो जा न'खरनियानो जा।
औ
ओमफ्राय जेब्ला बे औवाया जायनिथिंजाय बेरहरो बेखौ लायनो ओ नों ओ दुगैयाखै दुगैयाखै नालाय नोंनिथिं बेरहरदों बिदि होननानै मोनस मोनसे मिनिलायनाय मोनसे बाथ्रा बुङो आरो बे समाव
औ नोंथां औ।
नंगौ ना नोंथां नोंसोरनिथिंबो बिदि बुङो ना
औ बेखौ बुङो आरो नोंथां जोंनिखिबा बुंनाय जायो सरासन बेयो खुगा खुगा सोलिबोनाय मोनसे फोथायनाय आरो औ गोदोनि सुबुंफोरा बेखौ खौनो फोथायनायमोन जिहेथु इसोरखो जों नुवा नालाय बेखायनो बेवहायनो इसोरा दं होननानै बेखौ
औ नोंथां नगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ ओ बे औवायाथ' बे बेरखागोन औवायाथ' बेरखायो गोथाङानो जा गोरानानो जा नङा होमब्ला
औ नोंथां
नाथाय बे समावनो मोनसे मिनिलायनायनि बाथ्रा दिहुननाय जायो आरो मिनिलायो उनदैया गेदेरा इदिनो मिनिलायो मोनसे फालथु खामानि माने बिदि जायो आरो बे समाव
औ
औ नोंथाङा बुंलांनाय बायदियानो जोंनिथिंबो बेफोरबायदियानो उन्दैया गेदेर ओ उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय खुलुमनाय आरो ओ- बिनि न' बिनि न' थांनानै फिथा सौराय जाहैनाय साहा लोंनाय बेफोरबायदियानो आरो औ। बेथ' मोनसे गोदान बोसोर बायदियानो जायो नालाय।
औ गोदान बोसोर औ।
औ औ उम।
बिदिनो मागोआ मागोआवथ' जोङो आं दहाय बुंनाय बायदिनो जे गोथैसो बावनाय होननाया नोंथां बे गोथैसो बावनायाव जों आबै आबौखौ गोसोखांनानै आबै आबौनो फि दा बावनाय जायो बे मागो समावल'सो जों बेखौ बावनाय जायो आरो नोंथां ओ बेनिफ्राय बिदिनोा फिथा सौराइ बिदिनो आबैमोननो बावनाय जायो। बेनिफ्राय आबै आबौमोननो बेवहायनो गाननाय जोमनाय बेनिफ्राय आबै आबौनि जि जानाय लोंनाय बेखौबो जों बेवहाय बे न'नि खोलाहााथिंजाय। जोङो बेखौ बावो आरो नोंथां बावनानै बेहाय जोङो औ आबै आबौनो होनाय सि जोम गाननाय जोमनाय बेखौ जों बाउखांनानै उखुम सायाव खोलाहााथिंनि थानाय उखुम सायाव जोङो बेखौ गारहरनानै दोनो आरो नोंथां औ अब्लाने बेखौ आबै आबौआ गाननाय बा आबै आबौआ लांहो लांनाय बिदि जोङो मोनथियो आरो नोंथां
ओं ओं ओं गोसो सिंङाव साननानै दोननाय जायो आरोना बे मोनसे बाथ्राखौ
थां औ बेनिफ्राय आबै आबौआ जिखिनि आबै आबौनो जोङो फिथा सौराय होबाय लोंनाय-जानाय बिदिखौ होबाय बिखौ जोंङो खोलाहा थिं एसे जायगायाव मोजां जायगायाव दोनहोयो आरो नोंथां। बेवहाय जों आबै आबौआ फैनानै जायो लोङो बिदि होननाय जायो आरो नोंथां औ औ
नंगौ नोंथां जों जेब्ला उन्दैमोन औ नोंथां जों जेब्ला उन्दैमोन जोंनि आइ आफा मोनाबो बिदिनो जोंखौ बुंनानै फोथाय होनोनाया आरो दासिम बिखौ जों फोथायनानै दंङ आबौआ जाफैगोन आबैआ जाफैगोन बि बिदि होननाय गोसोआव दङ आरो नोंथां
औ नोंथां
औ
जोङो बिदिनो मागोखौ बारहरो आरो मागो होनोब्लाथाय जोङो बिराद जानाय लोंनाय बिदि मोन एसे दसारा थायो आरो नोंथां जोंनाव माने मा मागो होनोब्ला बैफोर जाय जि जानानै मोजां मोनो बेखौ बै मागोनि एक थारिखनि सानसे हर सिगाङाव बेखौ जायो आरो जोङो नोंथां बयबो बेनिफ्राय बेयाव ओरैबायदि मजबुत बयबो खाना जायो आरो जानानै बेनिफ्राय बयबो रंज जालायो मिनिलायो बिदिनो बेनिफ्राय बै हराव दलफात जानाय होनो बेखौ जोङो ओ- बेनिफ्राय बै खौ जाखां लोंखां हराव सोरां खालाङो सोरां खायोमोन आर ओ नोंथां औ सोरांखौ मथा मथि उ अ थानाय जायो आरो बे हर थानानै जै सोरां माइ दाउला दाउ गिसिबोब्ला बेखौ उथिनानै मानसिफोरा बयबो ओ-दैमा फारसे फारसे बा बहाबा हाखर फारसे थांनानै दुगैहैयो खोमसियावनो दुगैहैनानै बिदिनो ओ गोजांनाय समाव गोजांङो नालाय बै समाव फुखु माखो जायो ओ- बे समाव गोजां फुनाय सम बेफ्राय बैयाव जोङो अर लांफानानै बै दुगैखाङोब्ला अर सायनो थाखाय मोदोमखौ फोराननो थाखाय अरबो लांफालायो बेनिफ्राय बै दैमा बा हाखरनिफ्राय फैनानै जोङो सोरगिदिं जों जे बानायनाय नारानि ओ औवाजों बानायनाय नारा होनानै फुजि नायनाय
अ
बिखौ जोङो फाखोसे सोरगिदिं गिदिंना ओ फाखो थाम सोर गिदिं गिदिंनानै जोङो बेखौ अर लागायो आरो नोंथां खनसे खुलुमनानै औ।